हेल'
औ
औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
हेल'
औ औ खोनादों। हेल'
औ हेल'
हेल' औ खोनादों
औ हेल आदसा नेट प्रब्लेम जादों नामाथाय
ओम खोनादों
औ खोनाबाय दायो
औ
आम जों जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायदोनि होमबा ना
औ जायो
ओरैनो नोंसिनि ओनसोलाव बांसिनै बर' आइजोफ्रा मा गानोथाय
ओरैनोथ' जोंना माने सिगां समनिफ्रायनो बर'फ्रा माने बर' आइजोफ्रा बांसिन दख'नाखौ गानो बिदिनो जोमग्रा फारसा बेफोरखौनो लायो आरो
औ मानि जायगा लायै जायगा खायसे जोंनि
औ
जायगा लायै जायगा एसे आइजोफोरा माने दख'ना गाननायखौ एसे एसे गारनायखौ नुनो मोन्दोंना आजिखालि दखनानि सोलाय बिदिनो मेख्ला माबा माबि गानलाबायग्रा जालांबायना आइजोफोराथ' जे जेनेबा ओमफ्राय
औ
नि ओनसोलाव दाब बेफोरबायदिखौ बांसिनै गार
ओ ओरैनोथ' माने सिगां समाव जोङो माने बर'फ्रा बांसिन दख'नाखौनो गानोमोन माने नाथाय आथिखाल मुगायाव बांसिन ओ जोंना माने जेरै दा गरम बोथोर गरम बोथोर समाव माने मेख्ला बिदिनो सुवेदारफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनसै आरो औ
जोंनियावबो बांसिनै दख'नाखौनो बाहायो
औ
अम बिदिनो गरमखौ नोजोर होनानै बिदिनो खायसे मेख्ला बायदिसिना मेख्ला सादोर माबा माबि गाननाय खौ नुनो मोनो आरो अब्लाबो खम जोंनि ओनसोलावहाय ओमफ्रायो जोंनि बर'फोरनि ओ दख'ना दानायनि आदबनि सोमोन्दै नोंथां थाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंनि मिथिब्ला जुदि
हायोबा एसे फोरमायना होदो होनदां
आदसा गोदो गोदाय जेन'बा जोंनि ओ गोदो गोदाय समाजनिफ्राय लानानै बर'फोराथ' ओ गावसोरनो आखाइजों दानानै गानोमोन होमबा दख'नाखौथ' माने बे दोरोङारि समाजनिफ्रायनो आरो बर' आइजोफ्रा गावसोरनि आखाइजोंनो खस्थ' खालामनानै गावसोरनि ओ एकदम आखाइथारजोंनो गोबां खस्थ'नि गेजेर जों दख'नाखौ दिहुनन्नानै गानोमोन आरो जेरैहाय इन्दि एम्फौ फिसिनानै इन्दि इन्दि इन्दि ओ इन्दि ओ एम्फौनिफ्राय मा होनो इन्दि खुन्दुं दिहुननानै इन्दि लुयै लुयै जि दानाय बाय बायदिसिना जों गोबां मिथिबोबाय नङा होमबा फरायनो मोनबाय
औ
ओमफ्राय जेन बे इन्दिजों दानाय दख'नाया ओरैबायदि बेसेन गोसा होननानै जों मिथिगौ आरो गाननो। बो मोजां ओरै बायदि माने मा न गोनां होननानै मान गोनांसिन होननानै जों साननानै लानो हायो होमबा दाथ' जों गनायजादोंबोनना बे इन्दि इन्दि सिखौनो जेनेबा जोंनि ओ मानगोनांसिन जि होननानै जों बयबो आथिखालाव गनायनायखौ नुनो मोन्दों आरो। जोंनि आथिखालाव जों जोंनि बर'नि गोबां बिदिनो दानाय लुनायफोरा गोबां गोजौ ओ थाखोआवबो एबा गोजौ मासियावबो जायगा मोनबायना ओमफ्रायो जेनेबा बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो दख'ना गानो हिसाबै आथिखालावबो दख'ना दानायखौ खौ नुनो मोनो। खिन्थु दख'ना दानायनि आदबा एसे सोलायदों। आरो बर'फोरा आथिखालाव अल साहा जाबोनो हमबाय नालाय ओ गुबुन हारिफोरनि बिदिनो ओ मेचनजों दानाय सा बांसिन जानायखौ नोजोर होनानै गुबुननि दानायखौसो आ थिखालाव जों बायनायखौ नुनो मोनबाय जेराव बेसेनफोराबो खम जालांबाय आरो खस स्थ' खालामनायाबो खमायलांबाय ना।
औ
ओमफ्रायो दा जोंनि गोदोनि बायदि एकदम पियर बर' दख'ना जों मोननो थाङै मानि खम जाबाय आरो बर'नि गुबै दख'ना मोननो थांला जोंहा गोलाव बांसिनानो मालायनि दानाय नालाय बिसोरथ' रोङाना जोंनि आदबै जोंनि आदब खायदाखौ बिसोर मिथियाना मिसिनजों दानो बै ओमफ्राय बिदिनो माइ यदि गोनां बायदिसिना दख'नाफोराबो आथिखालाव गोबां माने फाथ्ला जाबोबाय आरो। बेसेन गैयैसिन जालांबाय।
औ
ओमफ्राय बेनि जेनेबा बे दख'नानि खोथा जाबाय ओमफ्राय दख'ना नि अनगायैबोथ' जोंनियाव गोबां ओ जेरैहाय बर' हौवाफोरा गामसा गानो ओमफ्राय जों बर' आइ जोफोरा दख'नाजों लोगोसे फास्रा लायो आर'नाइ लायो। ओमफ्राय बे गामसाखौबो बरफो- रा गावसोरनो न'आवनो दानानै फानो एबा गानो। ओमफ्रायो गोदोथ' बर' हौवाफोराबो फ्राय दख'ना दायोमोन। आथिखालावबो दायो आरो ओम दानाया थेवबो खमायलां- बाय माने खस्थ' खालामनो बाबाय नालाय थाब जानायखौनो नोजोर होबाय बयबो ओमफ्रायो गोदोनि आइजोफोराथ' गावसोरनि फालांगियारि बिथिंखौ नोजोर होनानैबो गोबां गावसोर दानानै गाननायजों लोगोसे फालांगि खालामनायावबो बाहायोमोन फानोमोन। ओमफ्राय गावसोरनि न'खरनि गोनां- थिखौ सुफुंनानै लायोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां खम जालांबाय। ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय थेवबो आथिखालाव आर'नाइया जोंनि बर'नि आर'नायइया गोबां गोजौ थाखोआव मान मोननायखौ जों बयबो मिथि- गौ नङा होमबा। ओमफाय बे आरनाइया थ' जेनेबा जोंनि थाखाय मानि गोदो आर'नाइखौबो ओ दावहायाव थांनो ओंखारनाय समावसो बर' हौवाफोरनो मा बर' जोहो- लावफोरनो गानहोहरनो- हरसेनि गेजेरावनो खुन्दुं लुनानै दानानै दिहुनोमोन आरो बेखौ जोहोलाव - फोरनो गानहोहरनो थाखाय जाहाथे बिसोरो दावहायाव देरहानानै फैयो। खिन्थु आथिखालाव ओ आर'नाइ दानायनि माबायाबो सोलायबाय आदबाबो सोलायबाय‌। जेनेबा जों गोसोबायदि खुन्दुं लुनानैसो दायोना ओमफ्राय आथिखालावथ' बेखौ दावहायाव बाहायोमोन आथिखालावथ' दावहा जालिया नालाय ओ जों बेखौ आलासिफोरखौ बरायनो एबा मानसि गिदिरफोरनो जेन'बा सोरखौबा मान होनो थाखाय जों बे आर'नाइखौ बाहायो। ओ बे आर'नायइाबो आथिखालाव गोबां गोजौ थाखोआव मासिया गोजौ मासियाव जायगा आवग्रिनो हानायखौ जों नुनो मोन- बाय‌ आरो। ओमफाय दा नोंसोरनि ओनसो- लाव ओ नोंसोरनि ओनसोलाव जेनेबा दख'नानि बाहायनाया गोबाङैनो दङ' ना होमबाथ'
दखनानि बाहायथिया माने आथिखाल मुगायाव माने खम जालांबाय आरो माने सिगां समाव बिदिनो ओ दख'नाफोरखौ न'आवनो बांसिन दाननानै गाननाय नुनो मोनोमोन आरो दा सानि दानि ओ जि दख'नाफोर बिसोर जोंनाथ' बांसिन ओ मेसिनाव दानाय बेफोरखौसो बांसिन गाननाय नुसै आरो माने जोंगा मागा आगर बेफोरबायदिनो बेफोरखौसो माने बाहायनाय नुनो मोनो आरो बिनि अनगाबो जोंना माने बर' आइजो फ्रा ओ जोंना माखासे ओ जेरै उम मेख्ला सुरिदारि बेफोरखौसो माने गाननायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो खुरथा बे बेफोरखौसो माने गाननायखौ गोबां नुसै आरो माने आ सिगां समावथ' जोंना गामि गामि बिदिनो हिसान सलिबो नुयोमोन बिदिनो न'खर न'खर जि दानाय नुयोमोन नाथाय आथिखाल मुगायावथ' माने नुनो मोनलियाना औ
ओमफ्राय नोंथाङा जेन'बा जोंनि बर'नि ओ मोननैसो आगरफोरनि दख'नानि आगर ननि सोमोन्दै खिन्थानो हागोन नामा
ओरैनोथ' आं एक्जाक्टलि दख'नायाव माइगर मा आगर एरो बेखौ बांद्राय मिथिया खिन्थु आं माखसे ओरै आगरफोरखौ मोन मोनथियो आरो जेरै जोंना फारौ मेगन दं दाउसा मोख्रेब दिंखिया आगर हाजो आगर आरो बिदिनो ओह थाइगिर बिबार बैग्रि बिबार बेफोरबायदि माने बेफोर माखासे आगरफोरखौ मिथियो आरो
औ गा गाहायै बिसोरखौनोथ' बांसिन बाहाय
अ आं माने गाम गामसा आरनायफोरनिखौ मोनथियोमोन ओरैनो दख'नानिखौ आं बांद्राय मिथियामोन आरो
औ थेवबो नों जा जा आगरफोरखौ फोरमायदों बेखौनो खौ जों आगैलाव बांसिन बाहायो माने गोदो बाहायो आरो दाबो बाहायो ओमफ्रायो थेवबो दानि मुगायाव बर'फोरा गोदान गोदान बिबारफोरनि आगर एरनायाव जों नुनो मोनबाय थेवब्लाबो जोंनि गोदोनि दोरोङारि आगरफोरा बांसिनै मान गोनांसिन
औ औ औ नंगौ फोरनो माने आथिखाल मुगायाव जेरै हाबाफोर जायो बेयावबो माने जोंनि हिनजाव गोदानफ्रा सिगां समनि माने दख'नाफोराव गाननायखौ नुनो मोनलाय आरोखि बिदिनो ओ मेसिनाव दिहुननाय दामि दामि दख'ना
औ
दख'नाफोरखौसो गाननानै माने हाबा जानायखौ नुनो मोनसै आरो
औ गोदोथ' ओरैनो दख'ना थावसिसो गानोमोन ना हाबायावहाय
औ नंगौ आरो माने हौवाफ्राबो सिगां समाव जोंना औ सिगां समाव माने हौवाफ्राबो गामसा बिदिनो आर'नाय लानानै बिदिनो हाबायाव आलासि बरायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव मानि गोबां हबाय माने गामसानि जायगायाव जोंना बिदिनो मदार्न ड्रेसफोर बेफोरखौ माने गाननाय नुसै आरो लंपेन्ट बिदिनो बेफोरखौसो माने बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो
बर'नि गुबै बाहायथिया खमायलांबायना होमबाथ'
औ औ जानाय लोंनायफोरखौनो होन बेफोरबो माने
औ